औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां
औ माबोरै दं नोंथाङा?
औ दं नोंथां मोजाङैनो आं दंथ'यो औ
बिदिब्ला आं नोंथांखौ दिनैनि बे समाव फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों जोंनि बर'नि जौ सेरेबनि बागै सुंद'यै सावरायनो होननानै नोंथांखौ आङो फनखौ खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे समखौ होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन
औ जोंना बिदिब्ला औ जौ सेरेब होनोब्ला जोंना बिदिब्ला गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा ओ बेखौ सावनानै एबा बानायनानै संनानैहाय लोंबोनाय मोनसे हारि होननानै मोनथिनाय मोनो बेनिखायनो जोंना दा औ बेनिखायनो जौ होनोब्ला जोंनि बरस बर' समाजजों गोमोनगोबां सोमोन्दो गोनां मोनसे ओ लोंग्रा होननानै जोङो बेखौ मोनथिना मोनो औ थिग बेबायदिनो जोंहा ओ बे जौ जुमाय गिसि एबा ओ जोंना जुमाय गोरानखौ दा बुहुमनि गासैबो मोनथिसारनो हाबाय मानो होनोब्ला बे जौगिसि एबा जौ गोरानखौ जोंना आसाम हादोर एबा ओ बिदिनो भारत हादरावहाय जि आइ टेकआव महर एबा बेखौ लिरनानै दोनजाबाय होनना नै जों मोनथिना मोनो थिग बेबायदिनो भारत हादरावल' नङा बियो ओ गोबां बे जौखौहाय जोंना गोबां गुबुन गुबुन जायगायावनो जोंनि बे बर' ओनसोलाव एबा जोंनि बे ओनसोलाव ओ माइब्रानि जौ माथानि जौ बायदिसिना जौ मोनो होननानै गोबां गुबुन जायगायावबो मिथिनाय जायो थिग बेबायदिनो नोंथाङा बो जौनि बागै औ जौनि बागै सुंद'यै फोरमायना होबा होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ जोङो जौखौ ओ औ जोङो जौ होनब्लाथ' गासिबो मिथिखायो नङा होमबा नोंथां? ओ औ बे जौखौहाय मारैहाय सावनाय जायो होनब्ला आं नोंथांनो फोरमायनोसै नोंथां आ जोङो गिबियावनो जोङो जौगिसि सावनो थाखाय जोंनो ओ एंखुर नांग्रोगोन जाय खौ जोङो न'निफ्रायबो माइरंनिफ्राय जावनानै मोनो आरो जोङो बाजारफोरनि फायबो बायनानै लाबोनाय जायो आरो बिदिनो जोङो एंखुरखौ ओ जोङो ओंखाम बायदि संनांगौ आरो बिदि संनानै जोङो ओ बेखौ एरखावनानै दोननांगौ आरो आरो बा खार बानायनो थाखाय ओ नोंथांनो आं फोरमायनोसै बाखारखौ माबा दिहाय बानायो गिबियावनो ओ जोङो बाखार बानायनो थाखाय मोखोना बिलाइ बा मोखोना बिबार आरो बिदिनो ओ दाउस्रि आइथिं बिदिनो बिदि बेफोरखौ नांगौ आरो मिथिंगानिनो मोननाय। आरो बेनि उनावहाय जोङो माइरंखौ ओ सोमनानै लाग्रोनांगौ आरो बिदिनो जोङो दिंखियाव देनांगौ आरो बे माइरंखौ जो मोखोन बिलाइखौ जो बिनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ दै होनानै जोङो लारु महर खालामनाय जायो आरो। जायखौ जोङो सानदुङाव फोराननानै बाखार महर मोननाय जायो आरो ना नोंथां। ओ बिनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय जोङो जायखौ जोङो एंखुरखौ जोङो ओंखाम बायदि संना लाग्रोदोंमोन ना? जोङो बेखौ एरखावनानै प्लास्टिकआव दोननांगौ आरो बिनि उनावहाय ओ बेखौ दसे सम गुसु जाहोनो था खाय दोननांगौ आरो बिनि उनाव जोङो ओ बाखार खौ जोङो सेफ्रुनानै मोजांङै लाग्रोबाय आरो लाग्रोनानै जेब्ला बे ओ जुमाया जु माय संनाया जोंनिया बे गुसु जागोन अब्ला जों बेखौ अ दै सारस्रि सारस्रि जोङो बाखार फोनाय जायो आरोना नोंथां अ औ बेनि उनावहाय बे प्लास्टिकखौ जोङो मोजाङै बोनथुमना दोनो आरो बिदिनो थन्नानै दोनो अ बिनि हरनै हर थामनि उनाव ओ जेब्ला बियो रोसि जागोन अब्ला जोङो बेखौ ओ खान्थाब बा जोङो बाल्थिंफोराव बिदिनो सोनानै दोननाय जायो आरो। खायफा खायफा बिदिनो ओ रो सिखौल' मोननो थाखाय जेरै औवानि अ मायबा हेबनानै खखा रखम हेबनानै जों गेजेराव सोना दोननाय जायो आरो ना ओ खायफा खायफा दोना बिदिनो औ आ बिदिनो जोङो अ जुमाय गो जेनेबा जोङो जौ गोरान संनो थाखाय जों ङो जुमायखौ जोङो लोङा लासिनोबो ओरैनो संनो हायो। जेरै जोङो जौ गोरान संनो थाखाय जुमायखो जोङो खान्था मोनथाम नांगौ आरो जोंनो जेरै खा
जेरै खान्था जुमाय दोननो थाखाय खान्था जाबाय बिनि उनाव जों गेजेराव फायला दोन नों बिनि उनाव जों गोजौआव दाबोल दोननाय जायो आरो पाइप दोङो जोंना लायावनो जोंना पाइप थायो नालाय बिदिनो जोङो बिदिनो अर सुनानै जोङो बथल मोनसे दोनो जेराव जों सेरेबा जेबा जौ गोरान ना गबोनायनि आरो आरो जोङो गोजौनि जेनेबा दैखौ जोङो सोलायना होबाय थानांगौ आरो बे गुदुं जाब्ला जोङो गुसु फिन खनसे होफिनांगौ आरो नोंथां। बिदिनो जौ संनाय जायो आरो औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो जौ फालांगि खालामनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों। नामा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो जौनि फालांगि खालामनायखौ आङो गोबांखौनो नुनो मोनो। जेरैहाय जोंहा बिदिनो गोबां बर' आइजोफोरा जौनि फालांगि खालामनायजों बिदिनो गोबां रां खामायनायजों लोगोसे गावनि न'खरखौबो सोंथानानै लाखिनो हादों जेरैहाय जोंहा बिदिनो जोंनि खाथि खाथि ओनसोल जेरै बेरायग्रा ओनसोल दारागाव सुकि बायदिसिनायाव जोंना बर' आइजोफोरा थांनानै बे ओनसोलाव जौ गला होनानैहाय जौनि गला होनानैहाय बे
औ
बे ओ गलानिफ्रायनो जोंहा गोबां रांखौ खामायनानैहाय ओ बिदिनो न'खर दानायावहाय एबा गावनि फिसा फिसौ एबा गावखौ गावनि जिउखौ ओ म मदद होलांनो हागासिनो । बिदिनो जों औ बिदिनो जोंहा ओ माइब्रानि जौ, एबा जोंहा जौ गोरान बायदिसिनाखौ जोंनि बर' आइजोफोरा न'आवनो बानायनो हायो आरो बेफोर ओ माइब्रानि जौफोरखौ जोंना बोसोर ब्रै बोसोरबा दोनोब्ला जोंना गोबां रां मोनो जेरै जोंहा बथल- हाफ हाफ लिटार बथल मोनसे जौआवनो जोंना ओ थामजौ एबा थामजौ बाजि गाहाम मोननायखौ जोङो खोनानो मोनदों। बेफोरबायदिनो जोंनाहाय औ गोबां बर' आइजोफोरा ओ जौखौ संनानै फाननो हमो आरो फानो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बेनि ओ अफ्रि बेफोरखौबो जोंना ओ फा बायदिसिना अमा लाग्राफोरनो फाननायजों लो लोगोसे न'नि अमानोबो जाहोनानै बेखौ अमाखौ गोबां गिदिर एबा थाबैनो गिदिर खालामनो हानायखौ जोङो मोनथिना मोनो औ नोंथां।
ओ आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय औ आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो जौ फालांगि खालामनानै माबायदि मुलाम्फा जादों एबा माबोरै खहा जादों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ ओ जौ फालांगि खालामनानैहाय माबोरै मुलाम्फा जादों होननानै ओ होनोब्लाथ' आं दानैसो बुंलांखादों माबाय- बिदिनो ओ जोंनाहाय गावनि जेनेबा जौखौ फाननानैहाय गावनि जिउ एबा गावनि न'खरखौहाय- गोबां ओ रां रु फाजों हाव मदद होलांनो हादों बिदिनो जोंना गोबां मुलाम्फा गावनो नांगौ जानाय बेसादफोरखौ लानो हादों जोंना बिदिनो मुलाम्फा जानाय- जों नुनो मोनो नाथाय जों ओ गुबु गुबुन नोजोरजों नायोबा जों जौखौहाय गोबां- गाज्रि होननानै जोङो मोनदांना मोनो । मानो होननानै बुङोब्ला जेरैहाय- खुगायावहाय ओ जोंना जौखौहाय रंजानायनि निसा हिसाबैसो जों बाहायनो हमबाय, गोदोहाय जोंहा बेखौ आब- आबै आबौमोना ओ खामानि मावखांनानै मेङोब्ला- दसे सम जिरायनो एबा मेंगा होनो थाखाय लोंनाय जायोमोन नाथाय जोंनि- दानि बर' सुबुंफोरा बे जौखौनो - गावनि रंजानायनि निसा होननानैसो साननानै लायो। दा दा जोंनि जाखां- फुनाय लाइमोन ओ सेंग्रा सिख्लाफोराबो जोंहा बिदिनो जौखौ- गोबां लोंनो हमसै आरो उन्दै बैसोआवनो जौखौहाय लोंनो हमसै। बेबायदि उन्दै बैसोआव जोंना जौखौ लोंनायनि जाहोनाव जोंनि- ओ साननो हानाय गोहोआ जोंनियाव खमायलांनायजों लोगोसे- ओ बिसोरो बे जौखौ लोङोब्ला बे समावहाय बिसोरनि- साननो हानाय गोहोआ खमायलांनायनि- जाउनाव बिसोरो ओ गेदेर सुबुं एबा सोरबा उम ओ गेदेरखौ मान होनो रोङा एबा गेदेरनि सिगाङाव ओ जानला मोनानला खि थिनायजों लोगोसे बिसोरो ओ जि बिसोरनि मेलेमनि साननो हानाय गोहोआ खमायलांनायजों लोगोसे बिसोरो गोसोआव जा गोसो जायो बेखौनो बिसोरो मावो ओ बिसोरो जेबो गिनाय गैया जायो बिदिनो जि गोसोआव जायो बेखौनो मावो आरो बिसोरो बिसोरो ओ बिदिनो गोबां गोसो जानानै खामानि मावो जेरै बिसोरनि गारि दाब्रायनाय एबा बिसोरो बहाबा बहाबा बेरायनाय सोरजोंबा बुलायनाय सोरजोंबा नांलायनाय बेफोरनि जाहोनाव जोंनि बर' सुबुंफोरा सोरजोंबा बुदलायनानै एबा सोरजोंबा नांज्लायनानै गोबां सुबुानो जोंना जिउ गोमालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेजों लोगोसे जोंहा गोसा गोसा गारि सालायनाय बेफोरनि जाउनावबो गोबां बर लाइमोनफोराहाय गावनि जिउखौ फोजोबना लानायजों लोगोसे गोबां सुबुं दङ जोंना दे जेरै बिसोरो जाब्रबथाय बदिजों गावसोरनि देहाखौ ओ नोरजिया खालाम नानै लाबाय एबा सोरनाबा आइथिं गैया एबा सोरनिाबा आखाइ गैया बिदि खालामनानै लाबाय बिसोर ओ दा सेंग्रा एबा लाइमोन बैसोआवनो बिसोरहा बिदि मोनसे जाब्रबथाय जानानै गोबां देहायारि नोरजिया जानानै ओ थानांनानै बिसोरो इयुनावहाय जोबोर भुगिनांगोन होननानै मिथिना मोनो एबा बिसोरो भुगिहैनांगौ जेरैहाय बिसोरो ओ बायदिसिना खामानिखौ मावनो हाला गाव गोसो जानाय खामानि खौ मावनो हाला जेरावबा थांनो होनबो थांनो हाला मबा ननायहैनो होनब्लाबो ननायहैनो हाला। बिदिनो बिसोरनि जिउआ ओ खोमसि फारसे आगान सुरलांनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ नंगौ ओ औ। ओ आरो दा बिदिनो नों थांनि बादिब्ला ओ-जौ सं जेनेबा जौ लोंनाया ओ-गाज्रि ना मोजां न नोंथाङा ए बुंनो हागोन ना?
औ आंनि थाखाय जौ लोंनाया। ओ दानिसो बुंलांनाय बायदि बा फारसिखिं गाज्रि आरो फारसेखिंबा बाहायनो रोंबा मोजां एबा बाहायनो। रोङाबा गाज्रि बे-ओ-बेबायदिनो आङो जौनि बाहायथिखौ बे बिदिनो सानना लायो जेरै जोंहा गोदो गोदाय आबैमो आबौमोना बाहायनो रोंगौमोन बेनि थाखाय। खायनो बिसोरनि देहायाबो जेबो ओ खुथि जायामोन नाथाय जोंना दानिया बाहायनो। रोङिनि जाहनाव जोंनि दानि सेंग्रा सिख्लाफोरनि ओ-जिउआ एबा। गावसोरनि देहाफोराबो गाज्रि जालांनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनानै गोबां मोनथियै बा थाखौ मिथिना मोनबाय बेनिखायनो नोंथांनिसिम गोजोननाय बावहरनाय जाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो ओ-गोजोननायखौ बावरनाय जाबाय दे बिदिब्ला नोंथां।